हेल नोंथां
खोनादोंना
औ औ
औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दं
आं दा जिरायगासिनो दं नोंथां
नोंथाङा ओरैनो दंब्ला मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना?
सावरायजागोन दे नोंथां
आयदायानो जाहैबाय आबादनि बागै दैज्लां बोथोरनि आ आबादनि बागै जेनेबा दैज्लां बोथोराव जों मा मा आबाद मावनाय जायो बेनि सायाव इसे फोरमायना होनो हागोन ना?
दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोब्ला जोङो गाहायै माइ आबाद आरो फाथो आबाद
औ
बेखौनो जोङो बुंनो बुंजागोन
औ
जायो दैज्लां समाव फाथोनि खौ जोङो गिबियावनो हालेवनानै फाथोनि जोलैखौ जोङो फोनानै बेनि उनाव जोङो बै फाथो बिलाइखौबो जोङो मैगं हिसाबै जायो आरो फाथोखौ गिदिर दंफां जानायनि उनाव बेखौ दाननानै बिनिफ्राय जोंङो फाथोबो दिहुननाय जायो फाथो दिरुं बिनिफ्राय फागा आरि सायो बस्था बायदि बानायनाय जायो बिनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो आरो माइ आबादबो मावो दैज्लां बो थोरनि आबाद होनोब्ला
औ मैगं थाइगं बायदिफोरबो गायनाय जायो नङा होमबा
थाइगं औ मैगं थाइगं बायदि आबाद मावनाय जायो माइ आबाद होनोबोला
गोदोनि बाथ्राखौ जों एसे मख जागोन गोदो आसु माइ मायसालि माइ
औ
मावनाय जायोमोन
बेबायदि गायोमोन आथिखालाव
जुमाय आरो माइ माइसालि माइ। नि आबाद मावनायखौ जोबोद खम बिबाङै नुनो मोनसै।
औ।
आथिखालाव बायदिसिना गोदान। गोदान जोलैनिया माइ आबादफोरजों मावनाय नुनो मोनसै। जेरै। रन्जना रन्जित।
औ।
मासुरि। बाहादुर।
औ।
गोबां बेबायदि गोदान गोदान जोलैनि आबाद मावनाय नुनो मोनसै।
औ खोथियाखौ माबोरैहाय फोग्रोनाय जायो।
खोथियाखौ गिबियाव मा माइनि जोलैखौ माइस्लिखौ।
औ।
दैयाव। हरसे सोमनानै हरसे बा हरनै सोमनानै। बिनि उनावबो। बोखांनानै बेबायदिनो हरसे दोननाय जायो। बिनि उनाव हायाव लखबनानै एसे गाजा बेर। थांङोब्ला। हालेवनानै दुब्लियाव। खौ हालेवनानै हाब्रु खालामनानै फोनाय जायो। बिनि उनाव। खोथियाया। थामजि सानसो जायोब्ला बिखौ फुनानै माइ गायनाय जायो। आथिखालाव आबाद मावनायावबो गोदान मुगानि बायदिसिना राहाजों आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनबाय। गोदो मोसौ हालिजों एवनानै आबाद मावोमोन।
औ।
आथिखालाव ट्रेक्टर आरिजोंसो फोमोननानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै।
औ मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला नङा होमबा।
औ औ औ। ट्रेक्टरारिजों आरो बायदिसिना मिसिं आरिजों दै दैखांनानै आबाद मावनाय जों नुनो मोनो।
औ। दैज्लां बोथोरनि फिथाइ सामथायफोर गाय गाय नो नामा नोंसोरो?
दैज्लां बोथोरनि फिथाइ सामथाय आ दङ। दैज्लां बोथोरनि आबाद जेरै थाइसुम।
औ।
खुमब्रा जोगोनार बेफोरबायदि आबाद। फिथाइ सामथाइनि आबादबो दा दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो।
औ।
ना। आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलायदो नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि आबादफोर मावो बे दैज्लां बोथोरनि समाव।
जोंथिंबो बेबायदिनो आथिखालावथ' मोसौजों बारा हालेवनायखौ नुनो मोनला नङा होमबा। हालेवनायखौसो बयखौबो नुनो बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ गायो। गोदोनि बायदि आसु माइसा जाथे बेबायदि गायनायखौ नुनाय नं नुनो मोनला।
औ औ
ओ दानिया आसु माइसालि खनसेनो गायखायो। बेयावबा गिबियावनो खोथियाखौ मायनि मायखौ जोलैनो दोननाय जायो। जोलैनो दोननाय माइखौ ओ बस थायाव सोनानै हरसे बा हरसे बा हरनै सोमनानै दोननाय जायो दोननायनि उनाव बोखांना नानै हायाव लख'ना दोनो। दोनखांनायनि उनाव खोथिया थिलिखौ मोजाङैनो हालेवो हालेवनानै हाखौ एसे खोथिया थिलि हाखौ एसे मोजाङै जबनो होनानै बेयाव खोथियाखौ फोनाय जायो खोथिया फोखांनायनि उनाव जिबा सान जेनेबा जिबा सान बारनायनि उनावनो गायनो हायो।
औ औ।
बेबायदिनो दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोब्ला मैगं-थाइगं फिथाइ-सामथायाइ बायदिबो गायनो हायो जेरै ओ पटल, जिंखा खुमब्रा, ला लाव बायदि ओ खांख्रिखला बेफोरबायदि दङ। फिथाइ-सामथाइफोराबो आनारस, थाइजौ, खान्थाल बेबायदिनो आफेल आंगुराथ' अराय मास थाखायो नङा होमबा
आरो मेसें बोथोराव नोंथांनि ओनसोलाव मा मा आबाद मावो?
मेसें बोथोराव बिदिनो ओ बायदिसिना आलु ओ मेसें बोथोरनियाबा दा बिन, लाइ, लाफा बायदिसिना थायो नङा होमबा
औ औ
आलु गायनाय जायो लाइ, लाफा ओ दुन्दिया पियास, सामब्राम गुफुर बिदि गायनाय जायो आरो मेसें बोथोराव मेसें बोथोरनि लावबो गायनाय जायो
औ
नोंस्रा न'खराव मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो?
मेसें बोथोरनि आबाद होनोब्लाथ' जोंहा न'खराव गोदोनिफ्रायनो गोबां बेसर आबाद मावनाय आं नुनो मोनबोदों।
औ
आरो जोगोनारनि आबाद
औ
आरो बेबायदिनो मुसुर सबाय काला, दुन्दिया बेफोरबायदि आबाद मावनाय आं न'खराव नुनो मोनबो दों
ओं
बेसर आबादखौ बायदिसिना रासायनारि हासार होनानै आबाद रासायनारि हासार होनानै आबाद मावनायखौ आं नुनो मोनदों। गिबियावनो हाखौ ट्रेक्टरजों बा मोसौ हलिजों एवनानै
औ।
खबसे एवग्रोनानै खारायनानै लाग्रोनांगौ
औ।
आरो खेबसे बिनि उनाव आरो खेबसे एवनानै
खेबसे सैसे एवबोनानै बिनि उनाव हासार सारनाय जायो।
औ।
बेबायदिनो इउरिया
औ।
सुपार।
आबाद मावनानैलायनो
बायदि हासार होनानै बेसर आबादखौ दैखांनाय नुनो मोनबोदों।
औ।
औ।
आबाद मावनानै रां आरजिनो हायोना नोंथां?
आबादा मावनानै गोबां रां खामायनायखौ आं नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोंहा न'खराव फ्राय जिनिफ्राय जिबा बिगासिमहालागै बेसरा बादाम फोनायखौ नुनो मोनदों।
औ बेथ'
आरो बेखौ बेखौ फानहरनायबो जायो फ्राय मालाबा बा से बिघायाव सत मन आदा मन बिदिहाय बेसर आबादा जायो बिनिफ्राय खावसेखौ बोसोरसेनि जखानि हिसाबै न'आवनो थाव दिहुननानै जानो लाखियो आरो खावसेखौ फाननाय जायो।
औ। आथिखालाव आबाद मावनानैबो गोबां रां खामायनो हायो नङा होमबासै?
औ औ।
औ। माइनि बेसेनाबो गोबां बांबाय फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं जियानो जा गासैनिबो बेसेना गोबां बांबाय नङा होमबा?
औ औ बिदिबा दोनथ'नोसै नोंथां।
औ दे समाबो जाना फैबाय दोनथ'सै नोंथ।
औ। आरो